औ खोनादोंना
हेल'
औ खोनादोंना खोनायाखै
हेल'
खोनादो ना?
हेल'
औ खोनादों ना?
हेल' नोंथां ओ जोंनिया नेदा एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां ओ दसे सम थानानै नेटबो फैनो हानाय ओ हेल'
औ खानोदोंना खोनायाखै
औ नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथांनि आवाजखौ आङो माथो खौ खोनानो मोनाखै हेल'
खोनादों ना खोनायाखै
हेल' हेल'
हेल'
हेल' हेल' हेल'
हेल'
बिदिनो हेल' हेलौ खोनायाखै नोंथां
खोनादो ना
हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा